थां
खोनादोंना
औ खोनादों ना नोंथां ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जों जे ओ गोदोनिफ्राय दासिम जोङो थांनानै थाबोनायाव जों आजौ आजौ आजौ आजैमोन नि जुग आरो दानि जुग बेबायदिनो हान्था मेला राहायाव माबायदि जौगानाय फैदों आरो माबाय दि जोंहा फारागथि दङ बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां औ सावरायजागोन
फोरमायदो
औ गोदोनि आरो दानि हान्थामेला होननानै बुङोब्ला आं गोदोनिखौ एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां ओ गोदोनि दिनावहाय हान्था मेला खालामोब्ला जोंहा मोनसे जायगाया दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे से जायगासिम थांनो थाखायबो आथिखालनि बायदि गोबांथार गारि मथर गैयैनि जाहोनाव जोङो गोबांथार गोजान गोजान जायगाब्लाबो जोङो आथिंजोंनो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन ओ आरो गोदोनि सुबुंफ्रा खाथि खालायाव ओ दखान बाजार गैयैनि थाखायबो जोबोद गोजान गोजान जायगायाव बाजारफोराव मैगं थाइगं दं बा माइफोरखौ लांनानै फानहैनो गोनां जायोमोन। गोदोनि दिनावहाय ओ महनथामानि माइखौ बाननानै फानहैनायनि हुदा दङमोन जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफ्रा गोबांथार खस्थ'नि गेजेरजोंहाय माखासे हान्था मेला नि गेजेराव ओ हान्थिनायखौ नुनाय जायोमोन नोंथां ओ आलासि दुमसि ओ जाहैनायनि बेलायावबो जोङो दों दों आथिंजों थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन ओ आरो स्कुल कलेजफ्राव थांनायनि बेलायावबो जोंहा आथिंजों थाबायनानैनो जोङो थांनो गोनां जायोमोन जायफोरा इस न'खराव गोनां बेफोर साइकेल गंफा गंनै बिदि बायनानै लायोमोन आरो बिस गोदोहाय ओ साइकेलफोरजोंनो हान्थियोमोन आरो जायफोरा बिदिनो गोदोनि गोदो गोदाय समावहाय जोंहा राजा महाराजाफोरनि दिनाव ओ गरायजोंनो आ थांलाय फै फैलाय खालामनायनि माखासे ओ सुबिदाफोरखौ जायफोरा गोनां थाखा फैस सा गोनां बैसोर सुबुंफ्रा बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौहाय ओ खालामनानै लानाय जायोमोन। नोंथां बेबायदिनो
औ नोंथांनि साउडखौ एसे खम खोनादों
औ दाखोनाबायना?
औ दे बुं
जेरजों जोंहा गोबां खम समनि गेजेरावनो ओ हान्थिनो हायो बयनिख्रुइबो खम समनि गेजेराव हान्थिनो हाग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ लैथोजों ओ दावबायनाय जेरै जाहाजफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा बयनिख्रुइबो थाबसिन जोंहा हान्थिनो हायो बेनि अन गायैबो जोंहा आथिखाल समावहाय गोबांथार गावबा
लोगोसे गोदान गोदान बिगियाननि आदब खायदाफोरजोंहाय जेरै गोजौजों बिरग्रा ओ लैथोजों सानस्रिग्रा ओ हाजों खारग्रा जेरै गारि मथर रेलगारि ओ ट्रेन बेफोरखौहाय जोङो गोसो बायदि दियैनो गावनि नांगौ राहा बायदियै जोंहा ओ दिरुननानै लानाय लानायखौ नुनो मोनदोंसै। बेनि गेजेरजों जोंहा आथिखाल आथिखाल समावहाय गोबां खम समनि बिबाङावनो जों ओ गोजान गोजान जोङो दावबायहैनो हायो। जेरै
जोङो आसाम हादरनिफ्राय दिल्लीसिम जों थांनोब्लाबो जोंहा ओ नै थाम घन्टानि गेजेरावनो जों हान्थिनो हायो ओ अख्रां साजों बिरग्रा ओ बिरखंनि गेजेरजोंहाय। नाथाय जोङो ट्रेनफोरजों थाङोब्ला जों गोबाव जों साननै सानथाम बेफोरबायदि जों लानो लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ आरो गारि मथरजों जोंहा बांसिन जाबावोसै। नाथाय जों ओ बिनि बा साबसिन सुबिदाखौ लानो थाखाय जोंहा दिनै अख्रांजों बिरग्रा बा अख्रांजों दावबायग्रा बिरखं जोङो दिरनानै लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो जोंहा गोदोनि दिनावथ' जोङो दाबसे जायगासिम जों थांनो थाखायबो जों थाबायनानै थांनांगौमोन। नाथाय आथिखाल समावहाय जों गोबां गोबांथार जौगानायखौ जों नुनो मोनदोंसै बेबादिनो सासे फरायसाया फरायसालियाव थांनो थाखायबो दिनै गावनि न' उसुंनिफ्रायनो जोङो गारि मथर गाखोनानै थांनो हायो ओ गावबा-गाव- न'खरावनो जोंहा खायफाया गंफा गंफा गारि बायनानै हान्थिनो हायो। आरो साइकेलफोरजोंबो जोंहा थांनो हानायनि सुबिदा दंसै। आरो दानि दिनावथ' जोंना आ सरखारानो फरायसाफोरनो बेफोरबायदि माखासे गारि मथरनि सुबिदाफोरखौ खायफा होनायखौ जों नुनो मोनो। जायफोर फरायसाफ्रा गोबांथार ओ जौखोन्दो नाम्बार मोननानै उथ्रिस्रार जानो हादों बैसोरनो फरायसालियाव थांलाय-फैलाय खालामनो थाखाय माखासे गारि स्कुटि एबा साइकेल- फोर बेफोरखौ जोंनि सरखारानो फ्रियाव होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेबायदिनो ओ आं नोंथांनावबो माखासे सोंथिफोर सोंनो सानदों। ओरै गोदोनि दावबायनाय आरो आथिखालनि हान्थाामेलानि बिथिङाव नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो। गोदोनि आरो दानि जोंहा हान्था मेला राहायाव गोबां फाराग दंसै। हान्था मेला बा राहा होननानै बुङोबा जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनायनि राहा ना? हान्था मेला माने जोंहा थांलाय-फैलाय फैलाय राहा मानिथ' जोंहा मिथिखायो जोङो मोनसे राहा ना बेबायदिनो हान्था मेला राहा मानि थांलाय फैलायनि जोंहा सुबिदा। बेखौ जोङो बुजियो थिग बेबायदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जोंहा गोदोनि आरो दानि जोङो हान्था मेलायाव गोबां फारागथि दंसै। जेरैहाय जोङो गोदो-गोदाय मा जोंहा मा खा- माखासे गारि मथर गैयामोन आरो मा होननानै बुङो ओ जोंहा बेबायदिनो मोनसे बा बिदिनो जोंहा आथिखालाव थानाय बायदि रेल गारि आरो अख्रांमा जाहाज आरो बेबायदिनो दैनि जाहाज बेफोरबायदिनि जेबो सुब सुबिदा गैयामोन आरो जेरैहाय जोङो गोदो-गोदाय मा जायोमोन हान्थामेला राहानि लामायाबो बा हान्थामेला राहा लामायाबो जोंहा गैयामोन जेन' जोङो मोन ओ बे गोदो समाव जोङो आइथिंजोंनो थांनाय जायोमोन जेरावखि थाङा आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे थांब्रब फैब्रब खामानिया जायामोन आरो बेफार फालांगियाव जोङो दाउ मानो होननानै बुङोबा जोंहा बेफार फालांगिजों लोगोसे जोंहा हान्थ मेला मा राहा बा बियो हान्था मेलानि जोंहा राहा बियो जोंहा गोथौ सोमोन्दो दं जेरैहाय जोङो मोनसे हान्था मेला राहा गैयाबा जोङो बेयाव जोङो माखासे मुवा बेसादखौ जोङो बेफार फालांगिनि थाखाय लांनोबा जोंङो बोरै लांनो बेफोरबायदि जायो नङा होमबा नोंथां थिख बेबायदिनो जोङो माखासे औ नोंथां खोनादोंना औ जोङो बेबायदिनो ओ बबेबा दखान सहरफ्राव थाङोबा जोङो बेबायदिनो लामा गुसेब बा हाग्रा बारिनि लामा जोङो थांनो गोनां जायोमोन गोदो गोदाय बेबायदिनो ससे लामा लेवार बाजानांलायनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो फरायसालि फरायसालि फसालिमाफोराव थांनोबो जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनोबो गोनां जायोमोन आरो बेबायदिनो गोजान गोजान लामा गोजान लामा आरो जोंहा गाज्रि लामा आरो जोंहा बेबायदिनो सम थोस्लाबैनि थाखायनो गोजान जायगायाव थांनांगौ जानायखाय सम थोस्लाबैयाव जोङो बेबायदिनो गो सोलोंथाइ लानो हायामोन आरोखि नोंथां थिग बेबायदिनो मोनसे समाव ओ सुबुंफोरा साखा दिहुननो रोंबाय बेनिफ्राय माखासे मोसौ गारि गराइ गारि बानायजेनबाय बेस समावबो जोंहा हान्था मेला राहाया जोंहा जौगायाखैमोन मानो होननानै बुङोबा बैफोर समाव जोंहा लिग सिरानि जेरैहाय जेजों साखाया नाङो बेजोंनो जोंहा खोल खोल जायोमोन नाथाय गुबुन बाग फारफ्रोमथिंबो जोंहा हाग्रा बारि जायोमोन बेबायदिनो अबेबा ओ मुरा जों मानखोनांगौ जायोमोन बेबायदिनो अबेबा मुरि मुराजों जोङो थाबायनांगौ जायोमोन बेबायदि बिदिमोन आरो नाथाय जोङो लासै लासै जौगाहोनायजों जोङो माखासे हान्था मेला राहानि लामाफोराबो जालांबाय मोनसे समाव जोङो गामिजों गामि ज' जानानै लामा खोनाय अन्थाइ खोनाय बेफोरनि गेजेरजों लासै लासै गासै जौगालांबाय बेनि उनाव फाक्खा लामा जोङो रोंलांबाय बेबायदिनो फाखक्का लामा बानायनो रोंनायजों लोगोसे बिरोंदामिन जौगानायनि माखासे मोजां मोजां गारि मथर जोंहा दिहुननायाबो बांलांबाय थिग बेबायदिनो माखासे रोगगाथाय राहायाबो जोंहा साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबाय बेबायदिनो जोंनि हान्था मेला राहाया जौगालांदों आरो आरोबाव बेबायदिनो जोंहा माखासे गारि मथर बांनायजों लोगोसे बा हान्थामेला राहा जौगानायजों लोगोसे जोंहा बेनिफ्राय आरो साबसिन मा हान्था मेला राहा जाबावो बेखौ नायबिजिरगिरिफोरा बा बिरोंदामिन गिरिफोरा जोंहा बेरोंदामिननि जौगानायनि गेजेरजों जोंहा माखासे रेल लामा दिहुनबाय रेल गारि दिहुनबाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे गिदिर गिदिर मुवा बेसाद रोगाग्रा माखासे गिदिर गारिफोर जेरै माल गारि होननानै जोङो ना बेफोरबायदि ओंखारबाय आरो जोंहा माखासे बेबायदिनो अख्रांमा जाहाज जेरैहाय जोङो बिरखं ना बिरखं होननानै बुङोना जेरैहाय बिरखं थायखौ दिहुनबाय बेफोरनि गेजेरजों लोगोसे जोङो गोरलै बा थाब एसे बे समावनो जोङो गुबुन गुबुन हादोर गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो थांनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो मा ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे हादोरसिम थांनो थाखाय जोङो गोबांथार सम नाङा जोंहा माखासे समनि गेजेरावनो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो बेखौबो मख'नो हायो जे जोंहा हान्थामेला राहा जौगानायाव जोंहा बिरोंदामिननि बिहोमा दङ मानो होननानै बुङोबा बिरोंदामिन जौगानायजोंसो जोंहा माखासे हान्थामेला राहानि जोंहा जे गारि मथर बेफोरबो जौगाफादों बाखि जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिरोंदामिन जौगानायनि दारैसो जोंहा माखासे गारि मथर फोराबो जोंहा ओ दिहुनजादों बा ओंखारदों बेनि बेजों लोगोसे जोंहा मा होननानै ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे जोंनि हान्था मेला राहानि जौगा जोङो गोदोनिफ्राय दासिम गोबां सोलायबोदों आरो नङा होमबा नोंथां जोङो बेखौनो बुंनो हायो थायोदि जोङो माखासे ओ गोबां खाबुफोरखौ नायोबा जोङो हान्था मेला राहाया बेनिफ्रायनो जागायजेनो जेरै सोलोंथाइ लानायनिफ्राय जोङो माखासे फालांगि खालामनिफ्राय माखासे जोङो बेबायदिनो हादोर जौगानाय ओ ओनसोल जौगानाय